हेलौ नों
ओ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ।
औ। गिबि गिबियावनो ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो
औ दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय जोंनि जे माखासे ओ गामि ओनसोल एबा माखासे नोगोर ओनसोलनि ओ‌ जे थासारिफोर बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां‌ औ सावरायजागोन नोंथाङा।
दा बिदिब्ला नोंथाङानो बिनि सायाव इसे ओ बुंगोरना होदो नोंथां फोरमायग्रोदो।
औ। जोंनि ओ गामि ओनसोल आरो नोगोर ओनसोलनि थासारि एबा संसार जानायनि खोथा होननानै बुङोब्ला ओ बांसिन नोगोर ओनसोलाव जायफोर सुबुंफ्रा दिनैनि दिनावहाय संसार जाहैदों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो थांनाय होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला ओ गोदोनि दिनावहाय जोंनि गामि ओनसोलावनो संसार जानानै लेखा फरा फरायनानै जायफोर सुबुंफ्रा दिनैनि दिनाव साख्रि बाख्रि मोनहैदों बैसोर सुबुंफ्रानो ओ‌ आथिखाल समावहाय टाउन सहराव थांनानै संसार जाहैनायखौहाय जों नुनो मोनदों।
औ।
बेखायनो जोङो ओ टाउन सहराव जेसेबांनाखि थांनानै दिनै संसार जाहैदों बैसोरो जोंनि गामि ओनसोलनिनोमोन। दा जोंनि गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै जिब जुनार फिसिनानै ना हमनानै आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै जोंहा सिनायथि मोनबोदों। थिग बे बेजोंनो लोगोसे आबाद मावनानै जिब जुनार फिसिनानै जिखि खिनि मोननाय रांखावरिफोर बैफोर रांखावरिफोरखौनो
गावनि संसार जानायनि गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादजों लोगोसे गाव गावनि फिसाफोरनि लिरनाय फरायनाय
बैफोराव रांफोरखौ बाहायनानै दिनै ओ जायफोरा एसे लेखा फरा रोंदों बा साख्रि मावदों बैसोर सुबुंफ्रा दिनैहाय गोदान मदार्न ओ लाइफजोंहाय खाब जानानै टाउन सहराव साख्रि मावहैनानै दिनैहाय नोगोर सहरावहाय थाहैनाय जोङो नुनो मोनदों दा गामि ओन सोलनि संसार जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बयबो ज' ज'यै खौसेयै माखासे ओ सावरि बादालि जालायनाय जोंहा दोरों दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर'नि जेरै एंगारनो हायि फोरबो जाय फोरबोफोरखौ जों फालिनानै ओ जिउआवहाय जों रंजानाय जों लानो ना लानो हायो। जेरैहाय बैसागु फोरबो मागो दमासि फोरबो कारतिक फोरबो आमथिसुवा फोरबो बैफोर फोरबोफोरखौ खुंनानै जोंहा जिउआवहाय माखासे रंजानाय खराग बेफोरखौहाय जों लानो हायो। आरो जोंनि गामि ओनसोलनि संसार जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बां जोङो आबादनि सायावनो सोनारनानै जोंहा संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ बेजोंनो लोगोसे ओ जिब जुनार फिसिनाय दाउ अमा फिसिनानै न'खर सा सामलायनाय माखासे थासारिफोरखौबो जों नुनो मोनदों। आरो फिसा फिसौ दखान बाजारफोराव फालांगि खालामनानैबो जोंनि बर'फ्रा न'खरफोरखौहाय जेनै ओ सुंथाबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोल फोराव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनाय बिथिङाव जोबोद आखा फाखामोन। आथिखाल समावबो जों नुनो मोनो। गोदोनि दिनावहाय जोंहा बर'नि गंफ्रोमबो न'खरावनो इसानसालि जों नुनो मोनोमोन बै इसानसालियाव जि दानानैनो खायफाया गाव गावनि जिउखौहाय खुंबोदों। आरो खायफाया बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंङाव ओ मुखुब जानानै गाव गावनि जिउखौहाय खुंबोनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जों नुनो मोनबावो जे गामि ओनसोलाव माखासे संसारफोर जानाय बे संसार जानायनि बेलायाव जोंहा आरो माखा खासे गुबुन गुबुन ओ हाबाफारिफोरखौबो जों खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय धोरोमारि बि बिथिङै जोंहा गारजा फुजा होनाय। खेराइ होनाय बेफोर जाबाय जोंनि गामि ओनसोलाव संसार जानायनि माखासे ओ फुजा फोरबो बा ओ रंजाथाइ फोरबोफोर बैफोर माखासे गामि ओनसोलनि संसार जानायफोरखौहाय बेफोर सावगारि बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलावहाय गोदो गोदाय ओ माखासे बाद खान्थिफोरजोंहाय जोंहा जाय सुबुङा समाजनि बेरेखा माखासे हाबाफोर मावदों बा खामानिफोर मावद दों। बेखौहाय जोंहा बाद खान्थिनि गेजेरजों गामिनि समाज रायजोफोरखौ लानानै साजा होनाय खान्थिबो जोंहा दंखायोमोन। आथिखालावबो जोङो बेफोर माखासे खान्थिफोरखौ सो सोलिनायखौ जायगा जायगा जों नुनो मोनो। नाथाय बैफोर माखासे बाद बा नेमखान्थिफोरा जोंनि टाउन सहराव संसार जानाय ओ सुबुंफोरनि गेजेराव बेफोरो सोलिया मानो होनोब्ला बिसोरो गोदान ओ सोदोमस्रिनि गोदान आदब खान्थिफोरजोंसो बिसोरो संसार जानायखौ जों सोलिनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो ओ नोंथाङाबो गामि ओनसोल आरो नोगोर ओनसोलाव संसार जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो ओ गामि ओनसोलाव संसार जानाय एबा रायजो जानाय। बेनिफ्राय नोगोर ओनसोलाव ओ रायजो जानाय बेनि फारागखौ आं नोंथांनो फोरमायसै। नोंथाङाबो माखासेखौ बुंलांखाबायानो। दा जोंहा नोगोर ओनसोलाव ओ माखासे ओ संसार खुंनाय बुंनो थाङोब्ला ओ जायफोर सुबुङा नोगोर ओनसोलाव थाहैदों बैफोर सुबुङाबो ओ गामि ओनसोलनिफ्रायनो थांनाय। जेराव गामि ओनसोलाव थानानैनो ओ जेरै फरायनायफोर बेनिफ्रायनो लानानै जेनेबा बिफा एबा बिमाफोरा एसे ओ सोरखारि साख्रिफोर दंबोला बैफोरो बिमा बिफाफोरा ओ ओरै नोगोरफो फोराव लेखा फरा ओ फरायनो थाखाय थोनहरो। बेजोंनो लोगोसे बै ओ थोनहर जानाय जे सुबुं ओ फरायसा बेयो ओ फरायनानै माखासे ओ नोगोर ओनसोलनि ओ
स
आखुथाइफोरखौ ओ लायो। बेनिफ्राय गामि ओनसोलाव बैफोर सुबुङा ओ थानो सुखुवा आरो। बेजों लोगोसे बैफोर ओ जे फरायसा सुबुं बेयो गिदिर देरोब्ला ओ न'आव थायालासिनो बैफोर सुबुङानो टाउन सहराव थाहैयो न' लुनानै। बेबादिनो टाउन सहराव एबा नोगोराव थाहैनानै जिउ खुङो आरो। बेनिफ्राय बैफोर नोगोर ओनसोलाव ओ जे थानाय सुबुंफोर बिसिनि बारहावाया एसे आलदा आरो। मानो होनोब्ला बैफोर ओ नोगोराव ओ गारि मथर खारनाय माखासे ओ कारखाना लुनाय। बेजों लोगोसे माखासे ओ जाबोर जाथोर लेट थ्रा माखासे गारनाय बेफोरनि सायाव बिसिनि थासारिया गुबुंले जायो आरो। बेजों लोगोसे ओ न' खाथिफ्राव एबा गावसिनि साखाथियाव थानाय सोरबाफोर माबा माबि जादोंब्ला बिसोर ओ गावजों गाव हेल्प होलाया। एबा मदद होलाया। बेनिफ्राय गावजों गावनो ओ एना एनि जायो आरो। बेबायदि बेनिफ्राय गाव गावनि जानाय लोंनायखौल' ओ थारमाने जानाय लोंनाय खौल' गावसोरखौल' नोजोर बोयो आरो मालायनि मा जादों सोरबा मोनजायाखै मोनलोंङाखै बेफोरखौ बिसोरो ओ उदिस लाया आरो बेनिफ्राय जोंहा ओ गामि ओनसोलाव बुंनो थांङोब्ला जोंना जेरै गामि ओनसोलाव रायजो जानाय बुंङोब्ला गावजों गावनो मदद होलायनाय बेजों लोगोसे ओ सोरबा न' खाथियाव दावरावफोर जायोब्ला बेहाय थांनानै बेसोर दावराव जानायखौ ओ होबथाहैनाय बेफोरबायदि खामानिया सोलियो आरो। दा जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे ओ आबहावायाबो मोजां। जेराव जोंनि गेजेराव माखासे बिफां लाइफां ओ दैमा दैसा बेफोरखौबो जों मोननो थांङो बेजों लोगोसे जोंहा गामि ओनसोलाव ओ सिरि गारि मथर खारनाय गैया ओ बेजों लोगोसे माखासे लेथ्रा जेरै प्लास्टिक प्लुस्टिक बेफोरखौ जोङो गारलाबाया। बेबायदिनि थाखाय जोंनि आबहावाया मोजां आरो बेनिफ्राय जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां आबाद मावो आबाद खेथि खालामो। जेरै जोङो माइ आबाद मावो बेनिफ्राय माखासे ओ गोरान आबादबो मावो। मेसेंफोराव। ओ जेरै दङ जोंहा कफि फान्थाव आलु। बैफोरखौ जोङो आबाद मावनानैनो जों संसारखौ जालांनो हायो आरो जोंहा ओ
जेरै माइ आबादफोरखौ जोङो न' खाथिनिनो दुब्लियाव जोङो दै थानाय जायगायाव जोङो एखौ हालेवनानै ओ माइखौ जोङो गायनानै जोङो बेखौ जानो हायो बेजों लोगोसे बै माइखौनो जोङो बांद्राय मोनोब्ला जों बेखौ फाननानै रांबो आरजिनो हायो। बेनिफ्राय जों न'खर सालायनो हायो आरो। जोंहा गामि ओनसोलाव माखासे नेम खान्थिफोर थायो। जेरै ओ फुजा खेराइ माखासे रंजानाय मोसानाय बैफोरबादिखौ जोङो गामि ओनसोलाव बांसिन ओ फालिबोयो।
ओम।
जेरै जोंहा दङ। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ बैसागु फोरबो मागो फोरबो बेनिफ्राय ओ गारजा फोरबो बेफोरबायदि जोङो फालिबोयो आरो। जेरै बर'फोरा